औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दं।
दायो।
औ नोंथांजों नोंथाङा ओरैनो दंथ'योब्ला नोंथांजों दा मोनसे आयदानि सायाव। जानानै रायजायलायनो हागोन नामा नोंथां।
औ रायज्लायनो हागोन दे सावरायनो हागोन नोंथां।
औ। दा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नङा होनोमबा नोंथां जे जोंनि हारिनि जोंनि बर' बर' हारिनि जे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै अ माने जोंनि बर' हारियाफ्रा मा मा ओंख्रिफोरजों माने दिनै सिनायथि जानाय बेफोरनि बागै आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जे आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां रोखोम फनि मैगं थाइगंफोरखौ जोंनि बर' हारि एबा बर' सुबुंफोरा जायो। दा बेफोर ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै दान्दिसे सम सावरायसै सावरायदिनो नामा नोंथां
औ औ नोंथां थारैनो सावरायनो हागोन।
औ मानो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारियाबो माखासे ओख्रिफोरनि ओंख्रिफोरनि दारै जोंनि हारिखौ सिनायथि होयो नालाय नोंथां दा जोंहा गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दं जाय ओंख्रिफोरखौ मख'योब्ला जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि होननानै सिनायथि मोनो जेरै नारजिजों अनला औ नारजिजों ओ अमाजों ओ सबायाइजों दाउजों अनलाजों मेवाइजों दा बेफोर ओंख्रिफोरखौ जोंनि बर' हारिनि नेेरसोनथिया बिदि होननानै सिनायथि मोना होमबा नोंथां
औ औ
आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बुंबावो जायखौ नाफाम होननानै बुङा होमबा नोंथां बेफोर बेफोरनि जेरजोंबो माने बर बर' हारिफोरखौ सिनायथि मोन सिनायथि। ओ मोनथिनो एबा सिनायथि होनाय जायो नङा होमबा नोंथां दा। दा बेफोर ओंख्रिफोरखौ जोङो माने। गोबाङानो दासिमबो जानायखौ जों नुनो मोनो। गोबां न'खर न'खरफोराव बेबायदि ओंख्रि संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जेरै सबाय सबायजों दाउजों अनलाजों मेवाइजों नारजिजों अमाजों बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि। संनानै जानायखौ जों नुनो मोनोना नोंथां बर' हारिफोरनि गेजेराव।
औ औ।
नोंथाङाबो जे बर' हारिफोरनि गेजेराव। जे सिनायथि मोननाय ओंख्रिफोरनि गेजेराव नोंथाङा बबे ओंख्रि। ओंख्रिखौ बयनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनो आरो बे ओंख्रिफोरखौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे आंनो अननानै खोन्थानानै होनो हागोन नंगौ नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां ओ आङो ओंख्रि गोथाव मोनो होनोबा
उम उम उम
बेफोरबायदिनो ओ साब साम'जों सबाय। ओ बा अनलाजों दाउ बा नारजिजों अमा बे फोरफोरखौ गोथावसिन मोनो आरो नाफामखौ गोथाव मोनो।
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नारजिजों अमाजोंनो खोन्थानोसै नोंथांनो।
औ जायो नोंथां।
औ जोङो नारजिजों अमा होनोबा ओ जोङो गिबियावनो जोङो नारजिखौ जा फाथो मैगं बे फाथो। फाथो मैगंनिफ्राय जोङो खानानै जोङो फोरानग्रोना लानांगोन जेब्ला बियो रानगोन अब्ला अब्ला जोङो बेखौ नारजि जानो हायो आरो ओ नारजिखौबो जोङो औ नारजिखौबो जोङो दोलोबो जानो हायो बा नारजि बिदैबो जानो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो नारजिखौ आङो मोननै रोखोमनि संनानै जानो हायो। आङो गिबियावनो खोन्थाग्रोगोन जे नारजि। जोङो एसे बासिनानै लाग्रोनानै बेखौ एसे सोमहाबनानै दोननांगौ जायो।
औ नोंथां औ
औ बियो सोमहा एसे सोमहाबनानै दोनोबा माने बिनि गोखाया खारो आरो बिनि खालारा एसे खारो। बिनिखायनो जोङो सोमहाबना दोननानै बेखौ औ सोमहाबना दोननानै एसे साफायै सुखांनानै बिनिफ्राय जोङो रुग्रोनानै लानो हायो दै एसे होनानै खारै एसे होनानै
बेफोर बायदिनो औ रुग्रोना लानानै बिनिफ्राय जोङो ओमफ्राय जोङो बेदरखौ एवनानै लाग्रोनो हायो अमाखौ जोङो बेफोरबायदिनो हा हाथाय बा हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लायनानै जोङो बेखौ अमाखौ ओ मोजाङै थाव पियास बेफोरबायदिनो बानलु संख्रि मस्ला मस्लि होनानै जोङो मोजां एवफ्रामना लानानै दै एसे होनानै जोङो बे बेदरखौ फोमोनग्रोनोबो हायो
औ नोंथां औ
औ बेबायदि एसे दै होना एसे सागं जों साग्लिना होनानै एसे गेब्लेनायनि बेखौहाय जों सागंजों साग्लिना होनानै बिनि मोजां जाबाथाय गेब्लेबाथाय जोङो बे बेदरखौ बेयाव होनानै होब मानो जोंनि नारजिजों अमाजों एसे मोजां गोदौबानो बे जाबायसै आरो जोङो बेनिफ्राय।
औ नंगौ
औ बेफोरबायदिनो मस्ला गावनि गोथौ गोथावनि मोदोमनायनि थाखाय एसे मस्लाबो होजायो
बेयाव खांनोसैयाव जोङो मस्ला होनानै बेफोरबायदि औ बेबायदिनो खांनो हायो आरो जोङो ओ मोन ओ बेफोरबायदिनो आरो आरो बे रोखोम संनानै जानो हायो जेरै साराय गुदुं बा ओंखाम थाखोनखौ होनाय जोङो नारजिखौ होनानै जोङो मोजाङै साराय गुदुङाव होबाथ' जोंहा बे नारजिया स्रेम स्रेम जानानै ओ
गेब्लेगोन नङा होमबा जोङो माबानानै होबा सिग्लिनानै होबाथ' गेब्लेयो नङा होमबा नोंथां खोनादों ना नोंथाङा
औ नोंथां औ नोंथां
औ ओ
खोनादों ना खोनादों ना औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ आ औ आ जोङो नार्जिखौ संबावो होनोबा जोङो बेफोरबायदिनो साराय गुदुं एबा ओंखाम संनायनि थाखोनावहाय गुदुं जानायावहाय जोङो नार्जिखौ होनानै होयोबा बेफोरनो सिबनानै जोङो बेखौ गुरा खालामनानै लागोन बिनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो बेदर एवनानै बेयाव बेदरखौ मोजां एवफ्रामनानै जों दै होनानै बेफोरबायदिनो नारजि साग्लिना दोन्नायखौ होजायो आरो बेफोरबायदिबो जाजायो
औ नोंथां मोजां मोनदों
औ आरो आं खायफा खायफाखौ नार्जिखौ जानाय खोनादों बेफोरबायदिनो आलुफोरजोंबो जानाय खोनादों नाथाय आङो जाफेराखै
औ नोंथां
औ ओ नोंथाङा नारजि ओंख्रिखौ जानानै गोथाव मोनो ना
औ गौथाव मोनो नोंथां माने जोंनि माने जों उन्दैनिफ्रायनो जाबोखानाय बिमा बिफा आबै आबौ समनिफ्रायनो जोंनो उन्दैयावनो नारजि जाहोयोमोन मानो नारजि जाहोयोमोन होननानै बुंब्ला जेन'बा जों उन्दै समावथ' जोंनि गोदै जानायनि जाहोनाव जोंनि उदैयाव क्रिमि एबा माखासे एम्फौफोर थायोना उदै सिङाव उदैयाव जेनेबा दा बेफोरखौ माने खारहोनो थाखाय जे देहानि जेन'बा माने एम्फौ एनलाफोरखौ खारहोनो थाखाय देहाखौ गोख्रोङै लाखिनो नो थाखाय जोंनि आबै आबौमोनहा नारजिखौ सप्तायाव एबा मास खनसेयाव खनसे जाहोनाय जायोमोन आरो बे माने गोदो उन्दै समाव नारजिखौ गोखा होननानै जायामोन
ओमफ्राय दा जोङो माने जादाव जादाव दिनै जादाव गाबोन जादाव जायै जायै जानानै दा नारजि जानायाव माने मोजां मोनसै आरो नारजि जानानै दा नंगौ नारजिजों नारजिखौ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि नारजि बे आलुजोंबो जायो आंबो जाफेरबाय बिराद माने बहुत गोथावानो मोनो मोजाङानो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे नारजिखौ माने अमा मेजेमजों सङोब्ला माने बांसिनै गोथावसिन होननानै मानसिफोरा बुङो आरो बुंसोलायो आरो आंबो जाखांबाय माने बुहुत गोथावनो जेनेबा नारजिजों अमाजों जानायबा माने जों बयबो माने जानांगौ आरो जोंनि जाय ओंख्रिफोरखौ जों माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों आरो दासिमबो जाबोगासिनो दङ बेबायदि ओंख्रिफोरखौ माने खोमालांनो नाङा आरो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो नखर न'खरफोरा माने बेफोरबायदि नारजि अमा ओंख्रि जानाय हारिनि दोरोङारि ओंख्रि फोर जानायफोरखौ नो बानो नांडा़ आरो मानोना जोंनि ओ माने आरो बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि गामियारिफोराव मोननाय ओंख्रिफोरखौबो जानाय जायो जेरै लाइ लाफा मैगं-थाइगं बेफोरखौबो जानाय जायो गामियारि ओनसोलफोराव थानानै। दानि जुगावथ' गोबां सनारि कासादफोर बाहायनायफोर खफोर ओंखारसै दा बेफोरखौ जायालासिनो माने जोंनि गामि ओनसोलफोराव मावनाय ओंख्रिफोरखौनो। जायोबा गाहामसिन नामा होननानै आं सानो आरो नोंथां।
आरो बेजोंनो औ आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथां ओ नोंथाङा जे नाफाम मैख्रिखौ मोजां मोनो होन्दोंना नोंथां। नोंथाङा औ। माने आंबो बहुत बिराद मोजां मोनो नाफाम ओंख्रिखौ। नाफामखौ बाथोन जानाय मानोना जाय माने ओंख्रिफोरनि ओंख्रिनि दारैबो जेनेबा लाफा ओंख्रिनि दारैबो जोंनि बर' हारिफोरखौ सिनायथियो होमबा नोंथां? दा नाफाम ओंख्रिखौ जानानै आं औ। आंबो बिराद गोथाव मोनो नोंथां लाफा मोनसेबो जेनेबा आलु जहलजों आलु जहल संखांनायनि उनाव नाफाम बाथोन दैेदेर्रबा माने नाफामजों आलु जहलजों माने ओंखाम जानो जामलु जानो बिराद मोजां मोनो आरो ना? नोंथाङाबो नाफामखौ जानो मोजां मोनोा नोंथां।
आंबो नाफाम ओंख्रिखौ खोब गोथाव मोनो जोङो नाफामखौ होनोबा थास' बिबार बा नोरसिं अन्थाइ बाजाबफोरजोंबो जोङो बेफोरबायदिनो एवनानै जानो हायो।
औ नै बुं नोंगौ।
औ।
उम
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा?
औ नों होमबा नोंथांजों आं नोंथांजों सावरायनानै जोबोद औ। होनोमबा नोंथां दोनदो।
औ औ औ दोनथ'लायनोसै नोंथांजों। औ गोजोन्थों।